औ नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आबाद होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा बर' हारिनि थाखाय बांसिन मा माइ आबादनो गाहायखा नङा होमबा माइनि अनगायैबो जोंहा माखासे जेरै माइ गायजायि बोरि हाफोरावहाय बेवहाय दै हाबै हाफ्रावहाय माखासे गोरान आबाद फोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो थाङो जेरैहाय बेसर सब बाय सिबिं नङा होमबा आरो थारुनफोर बा हायजेंनि आबाद बेफोरखौ मावनाय नुयो आरो दा जोंनि बर' बा माखासे ओरैनो हाफोरखौ दोना गासैयावबो आबादफोरखौ मावो आरो बेखौ नङाबा बेखौ आरो दा जोंहा गोरान आबादफोर मावनायावहाय जेरै ओम थारुनफोरखौ जोङो गायनोबा मा खालामनांगोन सिगाङावनो जोङो थारुन जोलैखौ लाग्रखानांगोन नङा होमबा दा थारुनखौ जोलैखौ लानानै जोङो बे थारुन फेंखाखौ जोङो गायो बेनिफ्राय बे थारुनखौ गायनो थाखाय जोंहा मा खालामो सिगाङावनो बै गायगोन हाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोखानांगोन आरो जे ए मोजाङैहाय हाग्राफोरखौ गारनानै लाजोबनांगोन ओमफ्राय मोजाङै लांदां खालामनायनि उनाव ओमफाय जोङो ओ हाखर जावगोन आरो खायफा खायफा ओ हाखर दखर दखर जावनानै गायो आरो खायसे हाखर गोलाव गोलाव जावनानैहाय बेहाय गायलाङो आरो दा जोङो थास'खौहाय गायनोबा थारुनखौ गायनोबा हाखर जावना लाखबाय बेनिफ्राय जों हाखर जावनानै बे थारुन खेंखाफोरखौ जों होलांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो फबनानै होगोन मोजाङै आमफ्राय बेहाय खायफा खायफा जेरै माखासे बै सबाय बेसर बेफोरखौ मारा होनायनि जिगाब थायोना सा बेफोरखौ सा नानै होयो आरो बेनिफ्राय जेब्ला थारुना एसे खिलिखांनानै एसे देरो होनबा जोंङो बेखौ खोनानै होनांगोन हाखौहाय हा खोआब्ला बे थारुना बेदर थांनाय नङा आरो ओमफाय मोजाङै जोङो मा हा खोनानै होनांगोन खनथामसिम खोनानै होनाय जायो नङाबा खायफा खायफा इनिफायबो खनब्रै गामसिमबो फैयो ओमफ्राय बिदि खोनानै जोङो मा खालामो ओ जेब्ला बिदिनो एसे गोबावनि उनावहाय थाङो ना गाव हारसिं जेब्ला थैलांगोन बोरायगोन नङा होमबा अब्ला जों बेखौ जावगोन आरो आमफाय जोंहा बे थारुननिफ्रायथ' गोबां मोन थास' बिबारबो मोननो हायो बेफोरखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो नङा होमबा थास' बिबार
औ नोंथां
खौबो ओंख्रि जानो हायो ओमफ्राय बे थारुनखौबो थारुनाबो गोबां गायो जेरै माखासे आबर थारुन होनोना मोखां गोबां बेबायदि
औ
गुबुन गुबुन नामबो दं आं बारा मिथिजोबावा बेखौहाय बेखौ जायाामा दा थारुनखौ जोङो जावनानै सम जाब्ला जोङो थारुन जावनो नालाय बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय फाननानैबो गोबां रांखौ जोङो मोननो हायो आरो थारुनखौबो गोबां मानसिफ्रानो जाखायो नङा होमबा गोथाव जायो बेबो बेखौबो जों गोबां रोखोमै जानो हायो नाफोरजों जानो हायो अमा बेदरजों जो जानो हायो बेबायदि आरो ओमफ्राय
औ
जोङो बे गोरान आबाद मावनानैबो जोङो जोंनि जिउखौुं खांनो हायो गोदोनि समावथ' बांद्राय गायामोन बिजों न'आव जानो आथा बा फाननो एसे नाथाय आथिखालाव जोंहा मा बेफोरखौनो गोबां बुरजा बुरजा हायाव गायनानै जोङो मा बेफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो थारुन गायनानैबो जोङो नङा होमबा बेबायदि आरो बिदिनो माखासे जोंहा फोराना आबादफोर फोनो हायो जेरै बेसरफोर बेखौबो जोङो फोनानै
जों आबाद दिहनो हायो जेरै बेसरखौथ' जोङो बेसर गोरलैखौबो जोङो रज'ब्ला जोङो बेखौ जानो हायो नङा होमबा मैद्रु बेउनानानै जानो ओंख्रि जानो हायो ओमफ्राय जेब्ला बे देरनानै फिथाइ थायगोन अब्ला जों बे मा खालामगोन फुनांगोन आरो बेसरखौहाय बेखौ फुनानै जों ङ मारा होनानै बे बेसरनि बेगरखौ जोङो फानहरो बेजों जोंहा थाव बायदिसिना खालामो नङा होमबा बे बेसरखौहाय जोङो थाव फेरेनानै जोङो मोननो हायो आरो बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोननो हायो आरो बै फेरेदनाय बेसरखौ थाव फेरनाय बे साबाफोरखौ जोंहा मा माखासे मोसौ अमा बेफोरनो होफैयोब्ला बिसोरो मा थाब थाब देयो बिदिबो होनो आरो बिदि आरो दा जोंहा गोबां गोबां गोरान आबाद मावनानैनो जोङो जिौ खांानो हायो बेफोरल' नङा जोंहा माखासे थालिर बागानफोर खालामनानै फिथाइ सामथाइनि जेरै नारेंख नारें बागान आरो नङाबा जोंहा बेदिनो ड्रागननि बागान ड्रागनि फिसाइनि बागान बेफोरबायदि गोबां गिदिर गिदिर लाव आबाद जेरै जोगोनार खुमब्रा बेफोरनि गिदिर गिदिर आबाद मावनानै मान जोङो आथिखालाव साख्रि गैयाबाबो जोंनि जिउखौ खुंनो हानाय जानानै फैबाय आरो दा बैफोरखौ जोङो मावनो नांगौ जोंनि थाखाय जों जेखौ मावो बे मालाय जों मावनायखौ जोङो मानो जाबाय थानो नङा होमबा गुबुन हारि खामानि मावनायाथ' जेरै माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनायजों जोंनि देहाखौ खहा खालामगासिनो दङ बेनिखायनो जों गावनो गाव निजेनो माखासे, ओ अर्गेनिक मैगंफोरखौ जोङो मावनानै जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो बेयो मुलाम्फा गोनां नङा होमबा, बेबायदि आरो दा माइयाबोथ' जोंहा माइनिफ्रायसो जोङो, ओंखाम मोननो हायो नङा होमबा माइखौबो जोङो मावनो नांगौ आरो माइ आबाद दा नोंथाङाबो आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंहर
औ नोंथां थारैनो, जोंहाथ' बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय हुदा दं नङा होमबा नोंथां जे जेरै जोंनि बर' हारिया मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावबोनाय फाथो सिबिं बेसर बेजों लोगोसे जोङो थारुन आरो बेबायदिनो हालदै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं बेफोरबायदि आबादखौ मावबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो, दासिम मावबोनाय आबाद होननानै बुङोबा जोंहा माइ आबादानो गाहाय, दा बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो माइज्लि नांगौ जायो। दा माइजलि होननानै बुङोब्ला जोङो माइ जोलै ना बा जोलैनो दोननाय माइखौ, माइजलि होननानै बुंनाय जायो। दा बैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा, जोङो जाय जाय बिथांमोनहा माइ गायग्रा, दा बैसोरो गावनि आबाद दिखोनाय समावनो बैफोर, माइज्लि बा माइ जोलैखौ दोननानै लानाय जायो दा बै माइ सिलि बा माइ जोलैखौ माबोरै दोननाय जायो होनबा, जोङो बेखौ मारा होनाय समाव, जोङो ट्रेक्टरजों मारा होनाय बा मोसौजों मारा होनाय बेखौ माइजलि दोननाय जाया। दा जोङो माइ जोलै बा माइ जोलै दोननो थाखाय जोङो बेखौ, आलादा बजाखौ जोङो दोननानै आखाइजों फिसिनाय बा आइथिंजों गाहुनाय, बेफोरबायदि ओ खालामनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला, बैफोर मोसौजों आरो ट्रेक्टरफोरजों मारा होयोब्ला बिनि बे माइफोरा गाज्रि जानो हमो बेयाव गोबाव थार दोनोबा ओ बेबायदिनो जोलै जायाबो जानो हागौ दा, बेनिखायनो माखासे आलादा खालामनानै, बेखौ आखाइजों बिजिरनानै बा गाहुनानै माइजलिखौ दोननाय जायो। दा बे माइज्ललिखौ जोङो दैयाव माखासे सान, सोमनानै दोननाय जायो बस्था सोनानै, दा बेनिफ्राय बिनि उनाव बोखांनानै जोङो मोनसे समान हायाव, एवनानै बा दखरसे हायाव एवनानै, जोङो रोजायै खुबैनानै दोननाय जायो दा बै खुबैनाया रज'नानै, आ खोथिया जायो आरो बे खोथियाखौ, नांगौ सेबां राहोनानै फुनाय जायो दा, बे खोथिया जागौमानियावनो जोंहा माखासे माइ दुब्लि बा माइ, आबादनि फोथार बेखौ, थियारि खालामनाय जायो दा बेखौ माबोरै थियारि खालामनाय जायो होनना बुङोबा, जोङो गिबियाव ओ एवनो एवग्रो नांगौ दा बे गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो। बिनि उनाव नै थि एवनाय जायो दा बै नैथि एवनायखौ ओ सामार होननाय बुंनाय जायो। दा बे सामार होनायनि उनाव आरो थामथि एवबावो जोंहा बेयो बर' होनाय बा फोमोननाय दा जोङो माइ आबाद मावनोबा दैनि गोनांथि जायो नालाय बेयाव दैखौ मोजाङै लाख खिनो बा नांनायनि बारा जायोबा बेखौ गलायनानै हरनो थाखाय जोङो आलि बानायनानै लानाय जायो दा बै आलि होननानै बुङोबा जोङो दुब्लिनि गेजेर गेजेर मोनसे गोजौ बाहागो बा गोजौ सिमा होनाय। बेबायदिनो जोङो आलिखौ ओ गिबियाव दानग्रोनानै लानाय जायो। आलि दानायनायनि गुबैओथियानो जाहैबाय आलि गोजाम आलिफोराव ओ गोबां हाग्राफोर रज'नाय थायो दा बिनि रुगुं रुगुं बाहागोखौ ओ जावखनानै गारनाय जायो बेखौनो आलि दाननाय होनाय जायो। बेनि उनाव ओ बे गुरै बा गोमोन हाखौ बै माखासे ओ गोजौ बाहागोआव थानाय हाग्राखौ मोजाङै खोबथेनानै लिरनानै आलिखौ गोदानै बानायफिननाय जायो। दा बे आलियाव जोङो माखासे सबाय लाइफांफोरखौ गायनायखौबो जोङो नुनो मोनो माइ आबाद मावनायजों लोगोसे। दा बेबायदिनो ओ जुदि हाया ओ जाहा थियारि जाबायब्ला बै खोथियाफोरखौ जोङो फुनानै बे दुब्लिसिम लांनानै जोङो बे खोब ओ दुब्लियाव माइखौ फारियै गायनाय जायो दा जों माइ होननानै बुङोबाथ' गोबां रोखोमनि जोङो माइ जोलै मोननो हायो जेरै जोसा माइब्रा आसु माइसालि रन्जित। बेबायदिनो गोबांथार दंसै आरो जोङो दैनि अनगायै बेरियाव गायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। दा बेबायदिनो गायखांनानै ओ माखासे समहालागैनि उनाव बिसोरो ओ सोमखोर गोथां गाब जाबोगोन आरो बेबायदिनो गेजेर ससेयाव माखासे हाग्राफोर रज'योबा जोङो बेखौ जे जोथोन लानो नांगौ बा फुनानै गारनो नांगौ। बिनि उनाव माइया देरै देरै देरनानै मोनसे सम जायो जे माइ फिथाइ ओंखारनाय बिनि एसे थि आगोलाव ओ मोनसे फोरबो जायो जे कार्तिकनि एक थारिक खालि कार्तिक गासा सावनाय जोंहा मोनसे आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो दङ। बेयाव थाइगेर बिखङाव आरो गनसा लानानै थुनानै थाइगिर बिफांखौ थुनानै बेयाव जेवारि सावनाय जायो दा बै जेवारि सावखांनाय बिनि उनाव जोंहा माइ फिथाइफ्रा ओ ओंखारो बे बोथोराव। बेनिफ्राय माइया फिथाइया ओंखारनानै मोजाङै रायो आरो रानानै ओ मोनलाङो मोनोब्ला बियो गोमो गाबनि जानायखौ जों नुनो मोनो। मोनो दा बै मोनखांनायनि उनाव ओ माखासे माइ फिथाइफोरा मोननायजों लोगोसे जोंहा बिलाइ फोराबो ओ मा होननानै बुङो मोनलांफायो आरो रानलांफायो। दा बै मोननायनि बा राननायनि समावनो जोंहा माइ आबाद थिखांनानै लानायनि सम दा बे माइ आबादखौ जोङो खासिजों हानानै लानाय जायो बेनिफ्राय बजा खानानै मोनसे समान लांदां जायगा बा जों खल सिला होननानै बुङो हाग्रा सन्नाय। दा बेयाव जोङो लांनानै मारा होहैनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांजों जे माइ आबाद बिनि सायाव सावरायनाय ओ नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथां।
औ दे।